औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ दा आङो नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो होननानै दा कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ
उम दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ नो थां आङो बे समाव ओरैनो दङ मानो होनबा जोंहा बोथोराबो जि गरम नालाय ओंखायनो ओरैनो जिरायनानै दं फांखानि सिङाव
औ औ औ औ दा आङो नोंथांजों दावबायनाय बा बेरायनायनि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन आरो दायो आङो जागायनोसै आयदाखौहाय
नोंगौ
औ दावबायनाय एबा बेरायनाय होनोब्लाथ' जोङो ओ माने जों जा जायगायाव थायो नङा होमबा बे जायगानिफ्राय जोङो बबेबा मोनसे गुबुन जायगा बा गोजान जायगाफोरावहाय थांनाय बा बेरायहैनाय नङा होमबा बा बै ओनसोलनि माखासे ओ नुथायाइफोरखौ बा सिनारिफोरखौ जोङो नायहैनाय। नङा होमबा। दा जोङो नुनो मोनैखौ बा नुफेरैखौहाय जों नुनो मोनो आरो। दावबायनायनि गेजेरजोंनो दा ओ दावबायनाय नाय होननानै बुङोब्ला जों बयबो माने सुबुं माहारिनि थाखाय माने दावबायनाया मोनसे आंगो बाहागो होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा। मानि जोङो औ माने जोङो दावबायनानैनो गोबां मिथिनो मोनै बाथ्रा फोरखौ नुथायाइफोरखौ माने मिथिनानै लानो हायो आरो। आरो बुजिनानैबो लानो हायो। ओ बेयाव जोङो बुंनो हागोन जेनेबा दावबायनाय होनोबा गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा। जेरैहाय जोङो अबेबा मोनसे ओ जायगाखौ नायनो थांनाय नङा होमबा ओरैनो बेरायनो थांनाय आरो। नायनानै जों जोंनि गोसोखौ गोजोन होनाय बेबायदि आरो। आरो खायफाया मानि बै ओनसोलाव माखासे जे बै ओनसोलनि माखासे सिनारि बा नुथायफोरखौ ओ जोंना मा खालामनो थाङो बेखौहाय माबेबा खामानिनि थाखाय बा माबेबा खामानियाव जों बाहायनो बो माखासे ओ नुथायफोरखौ जों सेबखांनानै लायो नङा होमबा। दा जोंना आथिखालथ' मा जोंना ससियेल मेडिया नङा होमबा। दा जोङो माखासे नुथाइफोरखौ जोङो मबाइल बा बिदिनो केमेराफोरजों जों मा खालामनानै लानो हायो सेबखांनानै लानो हायो नङा होमबा।
नंगौ ओहोम औ नं खोनागासिनो नोंथां।
औ औ दा जों दावबायनाय होननानै बुङो ब्ला जोङो माब्लाबा न'खरनि बा फेमिलि जों दावबायगोन आरो जोङो माब्लाबा बिदिनो लोगोफोरजों दावबायगोन आरो माब्लाबा जोङो फरायसालि जेब्ला जों फरायसालियाव थाङोब्ला माने ओ फरायसालिनि माने ग्रुप बा हान्जा लानानै जोङो दावबायहैनाय जायो आरोना।
नंगौ।
औ बेबायदि आरो जोङो दावबायनाया माने खौ जोंनि गोबां ओ हा-हान्थियारि लाम मा जों हान्थिनो हायो। जेरै जों बुंनो हायो आथिखालथ' माने गारि मथर गारि मथरजोंनो फ्राय बयबो दावबायखायो नङा होमबा। दा जों गारि मथरजों दावबायनानै जों दसेनि गेजेरावनो जों मोन हैनो हायो। गोदोथ' गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला आरो गोदोथ' माने गारि मथर गैयामोन ना-नालाय दावबायनो। ओ बिदिनो जिब जुनारफोरनि गेजेरजों दावबायोमोन आरो ना।
नोंगौ थारै
खौ ओ नाथाय आथिखाल जोङो माने ओ जेरैहाय जों बुंनो हाय हायो बास बेबायदिनो फिसा गारि मथर फोर बेबायदिनो आरो ट्रेन बेबायदिनो दैनि बेलायावबा जों जाहा आरो जों गोजौ जोंबो मा अख्रां साजोंबो जों दावबायनो हायो। जेरै जों फ्लाइटफोरनि गेजेरजों नङा होमबा?
औ आदसा नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मोनसे ओ मोनसेथ' नङा बेरायथाव थाव ओ जायगाफोर दं नामा?
ओ जोंनि ओनसोलाव ना? जोंनि ओनसोलावथ' औ। बेरायथावथाव जायगा होननानै बुङोब्ला दङआनो। ओ जेरै आङो मख'नो हायो ओ मानि पार्क महरै दङ आरो। ओ बेयावथ' एमाने गुबुन माने हाजोरि ओनसोलफोरबायदि नङा बेबायदिनो हायेन ओनसोल जे जोङो दसेनि थाखाय जों दावबायहैनो हायो आरो। बेयावहाय दसे बिदिनो माब्लाबा ओ फुं बा सानसुफ्राव बा बेलासि समफ्राव जों दावबायहैनो हायो। जेरै जोङो पार्कखौनो बांसिन मोननो हायो आरो जेरै जों बुंनो हायो ओ ओ दिप्लाइ दिर बेफोरबायदि आरो जेरैहाय आरो राइमना बेफोरबायदिआवहाय जोङो माने दावबायहैनो हायो आरो।
नंगौ नंगौ दा बेयाव थाङोब्ला माबायदि जों प्रिपेयार जानानै थांनांगोन मा मा लानानै थांनांगोन आरो जों माखौ माबायदि थाङोबा मोजां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां औ। जोङो दावबायनो थाङोब्ला नङा होनबा जोंहाथ' माब्लाबा ओ दावबायहैब्लाबो जों जोंनि देहाखौ माने गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरोना ओ बेयाव जों गारि मथर गाखो गाखोयोब्ला माब्लाबा जोंहा खर'फोर सानायबो जायो नङा होमबा? दा बेबायदियाव जों जोंनि थाखाय एसेबाबो ओ मुलिफोर लानाया गोनांथार आरो। आरो जों दैफोर लानायाबो गोनांथार मानो होनोब्ला जों औ माब्लाबा जोङो बाजारनिखौसो बांसिन फ्राय बायनानै लोंनांगौ जायो नङा होमबा? नाथाय जोङो न'नि गावब गाव न'नि दैखौनो लांनाया सोनानै लांफानाया गोनां आरो बथल माखासे नांगौखिनि बथलफोराव जोङो सोनानै लांफानो गोनांथार औ। बेबायदिनो जोङो आरो अबेबा ओनसोलाव जों दावबायहैबाय बा बेरायहैबाय बा बै ओनसोलाव बेरायहैबाय आरो ना। अब्ला जों माखासे रुल्सफोर दङ नालाय रुल्सफोरथ' थायोना। जों बेखौ मानि मानिनानै सोलिनांगौ आरो जेरै जों बबेबा पार्कआवनो बेरायहैबाय जेनेबा जों बेयाव बेरायहैयोबा जोंथ' माखासे ओरैनोथ' जों बेरायहैनायजों लोगोसे जों जाग्रा आरि लांफायो नङा होनबा? जामुंफोर लांफायो नङा होमबा? दा बेबायदियाव जोङो जामुं लांफायोबा जोंथ' आथिखाल गोबां माने मानि बाजाराव मोननाय आरो पेकेटनि बुस्थुफोर बायनानै लाङो नङा होनबा? दा बेबायदिनो जोङो जानानै जेनाव मेराव गारलाबायनो नाङा आरो ना। जों जोंनि आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनायाथ' जोंनिनो दायथ' नङा होनबा बेखायनो जों बे आदारफोरखौ जानानै बा न'आव संनानै लाङाथों मानो जिखुनु माने जोंथ' माखासे बाहायनो थाखाय आगजुफोर लांफायो नङा बा मुवा बेसादफोर। बा प्लास्टिकनि मुवाफोर बेबायदि लाङोबाथाय जों मा खालामनांगौ जोङो बेखौहाय जेराव मेराव जानला मोनला माने गारलाबायनो नाङा आरो दास बिनाथ' जेनेबा बेरायग्रा जायगाफोरावथ' डासटबिना थाखायोना अलरेडि। दा जों बेयावहाय माने गारनांगौ आरो ना।
नंगौ थारैनो नोंथां।
बेरायहैब्ला आथिखालथ' मा गोबां सुबुङानो बयनिबो आखयाव मबाइल दंसै नङा होमबा। जों गोसो बायदि फट' सेबखांनानै लानो हायो नङा होमबा दा जोंना बेयावबो माखासे रुलस थायो आरो ना अबेबा अबेबा जोङो माखासे नुथफोरखौ मबेहायबा से थांनो मोन बा माना थायो नङा होनबा दा बैबायदि माना फोर खौ जोङो माने मानिनांगौ आरोना जोङो माने बेहाय सोलिनांगौ आरो
नंगौ थारै
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनागासिनो आं नोंथां
औ औ ओ दा आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनोसै ओम जेनेबा जोङो दावबायहैयोब्ला आरोना ओरैनो
औ
दावबायनोथ' बयबो मोजां मोनखायो नालाय दा नोंथाङा दावबायनायखौ जों सुबुं माहारिनि थाखाय माबायदि गोनां होननानै नोंथाङा सानो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ नंगौ दा आं ' सानो दावबायनाया मोनसे ओ सासे सुबुंनि जिउआव गोनां मानो होनोब्ला बे मोनसे जायगायावनो थाबाय थायोब्ला गावनि ओनसोलनि सोमोन्दैल मिथिनानै मोननो हायो गुबुन ओनसोलाव माबायदि ओ राव रायलायो माबायदि थायो माबायदि जायो बेफोरनि जनो ओ गुमुर मोना आरो नोंथां दा जुदि सासे मानसिया आं गावनि जायगाखौ नागारनानै गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला बै ओनसनि गासै ओ माखासे कालसार इंराजियाव कालसार होनो हारिमु आरिनो दा बेफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो खोनादोंना नोंथाङा औ जेराव जों ओ दावबायनाय होननाय लोगो लोगो ओ दावबायनाया नोंथां दहाय फोरमायखाबाय माखासे फेमिलि दावबायनाय स्कुलनि दावबायनाय आरो ओ हारसिं दावबायनाय लोगोजों दावबाय दावनाय बेबायदि जायो बेनि अनगायैबो जों मोननैसो दावबायनायखौ मोनबावो जेरै ओ मेडिकेलनि थाखाय दावबायो आथिखालाव जों मिथिनो मोनो ओ गोबां गुबुन हादरनि मानसिफोराबो जोंनि भारत हादराव सिकितसा लानो थाखाय मेडिकेल देहा फाहाम जानो थाखाय दावबायनो फैनाय जों मिथिनो मोनो आरो जेरै ओ जोंनि आसामाव गोबां नेसनेल पार्क हायुङारि ओ हाग्रामा नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि जायगाफोरावबो दावबायफैनायखौ जों मोननो हायो दा दावबायनाया माखासे जारिमिनारि जायगायाव दावबायो आरो माखासेया ओ जुग्राफियारि जे जायगायाव माने ओनसोल बेबायदि जायगायाव बेरायो आरो जाय जायगायाव माने टाउन सहर बेबायदियाव बांसिन आथिखालाव जों बेरायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
दा नंगौ नोंथां ओ सोंथि खालामनाया ओ दावबायनाया सासे मानसिनि थाखाय जोबोद गोनांथार नङाब्ला बेयो गाव जे माने गावनि ओनसोलाव थानानै गाव माबायदि सोलिदों बेखौनो बेयो मोनदांनो हानाय नङा जुदि गुबुन जायगायाव जुदि एसे दावबायो बे मोन मोनदांनो मोनदांनो हागोन जेरै गुबुनफोरा माबायदि आथिखालाव थांनानै थानो मा राव बाहायदों माबायदि गानदों जोमदों बेफोरखौ जों नुनानै सोलोंनो हायो आरो आरो जों माखासे प्रेक्टिकेल लाइफआव सोलोंनाया दावबायनायनि गेजेरजों सोलोंनो हायो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो।
दा जोंङो दावबायनायखौ बेखौनो बुंनो हायो। जों सिगां समावबो जारिमिनारि नायनो थांङोबा नुनो मोनो ओरै चीन हादरनिफ्राय जेरै इउ एन साङआ जोंनि भारताव फैदोंमोन आरो माखासे बे फोर जारिमिननि गेजेरजों मिथिनो हायो बिथांङा। फैनानै जोंनि माखासे ओनसोलाव संसार जानाय राजा रानि फोरनि। बा रायजो राजाफोरनि संसार जानायनि माखासे नुथायफोर बा सोलिनाय नेमखान्थिफोरखौ बिजाबाव गावनि बिजाबाव लिरनानै गालांदों। दा जों मिथिनो हायो साजोंबो बेबायदिनो दावबायोब्ला बै ओनसोल लाव थानाय मा बायदि? सोलिनाय बेफोरखौ मिथिनानै गुबुननि सिगाआव फोरमायनो हायो आरो नोंथां।
औ औ नों थार अब्ला औ जाबाय औ होमब्ला जों बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै ना? गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां।